हेलौ औ खोनादों। अ अ जाथ'याखै बिथां।
अ दे होमबा बिथांना अ माबा बिथां माने फ्रि नामा बिथाङा ओंखाम जानाय जाबाय बिथां मा ओंख्रिमोन बिथां?
माबासोमोन बिथांजोंना मा होनोमोनलाय अनलाजों दाउसोमोन।
आदसा बर'नि ओंख्रि माथो बिथां दिनै बिथां आं जाथ'नायानो जायाखै माने बिथां जोंना माने एसे खामानि दामानि मावै लोङैसो उनाव खर' जायो माने। खोनादोंना बिथां?
औ खोनादों।
ओमफाय बिथां नोंथ' दायो फ्रिना दा बिथांनाव बबावबाफोर थांनांगौ दं नामा? गैयाना बिथां मान आङो माखासे बाथ्रासो सावरायनो सानदों। सानदोंमोन खोनादोंना? हेलौ बिथां हेल' हेलौ हेल' बिथां खोनादोंना? हेल' हेल' बिथां थोद